नदों नोंथां
औ नोंथाङा मा खालामबाय दोङो? अ माने नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोंनाथ' आथि दा सोलिबाय थानाया माने जोंना दैज्लां बोथोर नङा होमब्ला? दैज्लां बोथोरनि अनगायैबो माने मेसें बोथोरावबो जोंना गोबाद गोबां माने आबाद मावनाय जायो नङा होमब्ला नोंथां?
औ नंगौ।
बेनिखायनो माने नोंथाङा नोजोर होना नायोब्ला माने नोंसोर ओनसोलाव दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव मा माने मा बायदि रोखोमनि मे आबाद मावनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
औ नंगौ जागोन नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंहा जोङो दै दैज्लांव दैनि आं - आंखाल गैयै दैनि थाखाय जों जों माइ आबादखौ मावनाय जायो औ मेसेङावबो जोङो गायनाय मेसेङावबो जों माइखौ गायनाय जायो गायोब्लाबो जों खम गायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ नंगौ नोंथां
जों दैज्लाङाव आंखाल गैयै दैनि थाखाय जोङो माइखौ गायनाय जायो आरो जोंहा जोंहा माइ गायनायनि अनगायैबो जोंहा आस्रा फोनायबो जायो।
औ नंगौ नोंथां
औ - औ बेबायदिनो जोंहा गोबां गोबां बिबां गोबां बायदि बायदि रोखोमनि जों माइ आबादफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय जोंहा जोसा, माइब्रा, फुलफा फख्रि फरिमल बेफोरबायदिखौ आरो नोंथां औ जोंहा जोसा माइब्रानि दामाबो एसे गोबां नालाय बेनिखायनो जों बेफोरखौ जों गोबां खम गायनायखौ नुनो मोनो आरो नों
औ नंगौ नोंथां।
ब्लाबो जोङो बिघासे बा बिघानै बेनि बारा गायनायखौ जों नु
औ औ नंगौ नोंथां।
गोदोथ' जोंहा ट्रेक्टर गोदोथ' जोंहा मोसौ हालिजों जों बिघा बिघा हालेवनो हाया हालेवनो हायामोन नालाय
औ नंगौ नोंथां औ
ओंखायनो जों सानसेयाव दाब्लायसे बा दब्लाय दब्लायसे बा दब्लायनै दब्लायथाम बेफोरबायदिल' मोसौ जों हालेवनानै जोङो सासेबा सानै जों सुबुंजों जों गायनो हायोमोन आरो
औ औ नंगौ नोंथां
दाथ' ट्रेक्टरजों हालि बांसिन हालेवो नालाय बेनिखायनोथ' जोंहा सानसेयाव बिघा ट्रेक्टरजों सानसेयावनो बिघा बिघा हालएवनानै जोङो गोबां माने जिनै जोन जिबा जोन गाहाम हाजिरा लानानै जोङो माइखौ गायनाय जायो आरोना।
औ नंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय जोंहा मेसेंनि आबाद मावनाय होनोब्लाथ' जोंहा जाय नारा थिलिजों बे नारा थिलिखौ जोङो ट्रेक्टरजों हालेवनानै जोंहा बेसर थिस आलु, मथर, जोगोनार बेफोरबायदि। बायदि आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां औ जेरैहाय जोंहा नारा थिलिखौ जोङो हेवस्रांजोबनानै जों बेखर बेसर फोनाय जायो आरो औ बेनिफ्राय जोंहा बेसरफो- बेसर फोनायाव जोंनो नांगोन जोंहा गोदो थिखाना दोननाय बेसर जायखौ जोङो मा होनो बिधान बुङो। औ जोंहा थिखाना दोननाय गैयाब्लाबो जों बे बे खौ बायनानै लाना हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाना फैयो
औ
औ बेनिफ्राय जों बेखौ मोजाङै हालेवनानै बे नाराखौ सावनानै जों जों सिगांग्रो नाराखौ सावग्रोनानै आरो नोंथां। जों बेखौ ट्रेक्टरजों हालेवनानै जों बेहाय जेब्ला हाया गुरै हाया गुन्दै गुन्दै जाजोबो अब्ला जों बेहाय हासार सारनानै जों बेहाय हासार सारनानै सानसेबा साननै दोननानै जों बेसरखौ दुब्लियाव लांनानै फै सारस्रो सारस्रो फोनाय जायो फोनाय जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां।
बियो सप्तासे बा सप्तानै उनाव बिलाइ गांनै - गांनै जायो। अब्ला जों बेयाव गोबां मुलि सारनांगौ जायो। औ बेसर बेसर फोनायावथ' जोंहा गोबां मुलि होनांगौ जायो मुलि होआब्ला जों बेसर खौ जोङो माने मोनाबो जानो हायो औ-औ। बेनिफ्राय जोङो बेसरखौ जोङो थाव गुबै दिहुननायावबो बाहायनो थाव गुबै दिहुनजायो आरो नोंथां औ जों जेरै जान जों जाय थाव-थाव गुबैखौ जों जायो। औ बेबायदिनो जोंहा मटर मटरखौ जोङो खायसेया नारा थिलियावबो फोनाय जायो खायसे आरो नाराखौ हेवस्रांनानैबो फोनाय जायो आरो आरो नोंथां औ जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोङो हालेवनानै फोनायाव जों बांसिन फिथाइ थायनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा आलु गायनाय बेलायावबो जोङो जायखौ जों खैथा थिलि होननानैबो बुङो औ जायखौ जों दै दैलाङाव माइ गायालासिनो दोननाय जायो औ बेखौ जोङो मोसौ हालिजों हालेवनानै एबा ट्रेक्टरजों हेवनानै जों बेखौ हाथर साफ्राखौ बुख्रेबजोबनानै जों बेहाय हासार सारनानै औ बेनिफ्राय नांगोल नांगोलजों नांगोलजों जों बेखौ लारि लारि सिन बोनानै आरो नोंथां औ बेहाय जोङो आलु बिदानखौ जो जोङो हाथाइनिफ्रायबो बायनानै लाबोनाय जायो आरो न'आवबो थिखाना दोननाय जायो आरो नों
औ नंगौ नोंथां
औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ एसे खाथि खाथि एसे जानगार जान खायसे खायसे एसे खाथि खाथि थिबो गायो खायसे खायसे एसे जानगार जानगारावबो गायो आरो नोंथां औ बेहाय जों बेहाय जोङो आलुखौबो बायदि रोखोमनि गायनाय जायो जेरैहाय आलु फिसा आलु गदोर बादामाल जलन्थर बेफोर बायदि बायदि आलु गायनाय जायो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जों बेखौ सिन सिन होनानै औ आइथिंजों जों बेखौ खोबसिन बोनाय जायो आरो
औ नंगौ नोंथां।
जों आलुआव ज जोङो गोबां जिगाबफोरबो होनायखौ नुनो मोनो आरो नों
औ नोंगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोङो आलु गायनायनि अनगायैबो जोंहा गोबां जोङो लाइ, लाफा, मुला
औ।
ला-लाइ, लाफा, मुला, गाजर बेनिफ्राय जोंहा बान्दा कबि, अल कबि, फुलकबि जों बेफोरखौबो गायनाय जों नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ नोंथां।
औ औ बेनिफ्राय जोंहा बेनिफ्रायबो जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो। औ बेनिफ्राय जोङो मुलाखौ खायसेया बिलाइ बिलाइ बिलाइ जानाय हिसाबैबो फैयो आरो खायसेया बेदर जानाय हिसाबैबो फैयो आरो नों थां औ जों बेखौबो फोनानै बिलाइ जानाय बिलाइ जानायबाबो जोङो बेखौ फुनानै फान मुथा मुथा था फुनानै फुनानै हाथायाव फाननो लांनानै गोबां रां आरजिनो हायो। औ बेबायदिनो जों मेसें बोथोरावबो गोबां मैगं थाइगंनि आबाद मावनानै जोङो हाथाय बाजाराव फाननो लांनानै गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों आरो नों थां। औ, जोंहाबो आलु गाय खांनायनि आलुजों लोगोसे जोङो लावफोरबो लावबो लाव बिफांबो होफानाय जायो आरो नोंथां। औ बियो आलुजोंथ' समान फिथाइ थायफाया नालाय औ बेनिफ्राय जों बेनिफ्राय औ आलु बुर खांनायनि उनाव जों दान मोनसे बा दान मोननैनि उनाव जोङो लाव फिथाइ थायनायखौबो नुनो मोनो आरो औ। आलुआ आरो खायफा आलुआ बिबार बारो खायफा फा आलुवा बिबार बारा बेफोरबायदिफोरखौ जों नुनो मोनदों आरो। औ बेनिफ्राय जोंहा जेब्ला आलु बिफाङा थैनो हम मो अब्ला जोङो फांसे फांनै थैयो अब्ला जों बेखौ आलुआ बुरनो जाबाय होननानै जोङो बेखौ मिथिनाय जायो आरोना। नोंथां औ बेनिफ्राय जों बुरनानै बेखौ फिसा बा फिसा एक्सट्रा दोननानै औ गोदोरबा गोदोर एक्सट्रा दोननानै जोङो बेखौ हाथाय बाजाराव फाननो लांनाय जायो जो-जों न' जों नुनाय बायदिब्लाथ' जोङो फिसाखौ बांसिन दाम मोनो होननानै मिथिनाय जायो आरो। औ बेबायदिनो जोङो मेसें बोथोरावबो गोबां आबाद मावनानै जोङो हाथाइ बाजाराव फानना लांनानै गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनो। नोङा नोंथां औ नोंथाङोबो इसे आबाद मेसें एबा दैज्लांनि आबाद मावनायनि बागैसो फोरमायना होदो।
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथाङा नो बुंलांखानाय बायदिब्ला माने ओ गोबां माने जोंना दैज्लां बोथोराव माइ बेनिनि अनगायैबो माने ओ मेसें बोथो थोरावबो माने गोबां आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां। ओ नोंथाङा
औ नोंगौ नोंथां।
बुंलांखानाय बायदिनो जोंना बिदिनो गोबां आबाद मावनाय जायो। बिदिनो बायदि रोखोम खोमनि माने आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां। ओ जेरै दैज्लां बोथ बोथोराव जोंना ओ गोबां माने दैनि दैनि माने आंखाल गैयि जायो जेन जोंना ओ दैखौ माने जों मोनखायो दैज्लां बोथोरावहाय औ बेनिखायनो जोंना माइ आबादखौ माने मावनाय जायो आरो नोंथां जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना मेसें बोथोर होनना बुङो बुंनो थाङोब्ला माने मेसें बोथोराव जोंना दैनि खम माने जोंना मेसें बोथोरावहाय ओ जायोबा मैगंफोरा माने ओ जेन ओ बो रियावनो माने जायो जेन दैनि बांद्राय माने गोनांथि गैया बेफोरबायदि आबादखौ जों मावनाय जायो औ मेसें बोथोरावहाय ओ जेरै बुंनो थाङोब्ला जोंना ओ बिदिनो बेसर बेसरावबो जोंना दैनि एसेबां गोनांथि जाया आरो नोंथां ओ जेरै जोङो बेसर फैयोब्लाबो थिग बेबायदिनो जायाव माने माइ गायनाय बै दैज्लाङाव माइ गायनाय जायगायाव जोंना बे मेसेङावहाय गोरान जायगा जायो नङा होमब्ला नोंथां ओ औ जेब्ला बे गोरान जायगा जायो अब्ला जोंना बेवहाय फ्रायनो बेसरफोरखौबो फोनानै लानो हायो बेसरनि अगायैबो जोङो मेसें बो बोथोराव गोबां आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां आबाद मावनाय होननानै बुङोब्लाथ' थ' जोंना बिदिनो बेफार फालांगि खालामनायनिल' नङा जोंना न'खरफोरावबो माने ओ जानो थाखाय माने न'आवबो माने आबाद खौ मावनानै लानो लानाय जायो आरो नोंथां जोंना बेफार फालांगि खालामनायनि अनगायैबो माने न'फोरावबो माने गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं गायनानै जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां ओ आरो जोंना मेसें बोथोराव बुंनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि आबाद मावनो हायो जोंना आबादारिफोरा आरो ओ दैज्लां बोथोराव हाय माइ गायनाया माने थाखायोखा जोंना बे मेनखा नोंथां ओ बिनिखायनो माने जोङो ओ मेसें बोथोराव माइ गायखांनायनि उनावबो बे माइ गायनाय जायगायावहाय जोंना दैज्लां बोथोराव माइ गायखांनायनि उनावबो जों जोंना मेसें बोथोरावबो बे माइ गायनाय जायगायाव माने गोबां रोखोमनि आबादखौ मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां। जोंना ओ बे। आबाद मावनाया माने उम गुबुन गुबुन रोखोमनि दङ जे जोंना दैज्लां बोथोरबा गुबुन रोखोमनि आबाद मावनाय जायो बे रोखोमनि आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां जोंना बुंनो थाङोब्ला ओ आलुफोराबो बांद्रायनि गोनांथि जाया बेनिखायनो जोंना मेसें बोथोराव आलुफोरखौ गायनाय जायो। जेरै फाथो फाथोफोरावबो जोंना औ दैना माने दैनि एसे गोबां गोनांथि गैया बेनिखायनो जों मेसें बोथोराव बेफोर। आबादखौ माने मावनो हायो आरो नोंथां ओ जोंनाथ' माने रायज्लाय रायज्लाय दोननायनि समाबो जाबाय नङा होमब्ला नोंथां। ओ नोंथांजों माने दैज्लां बोथोरनि बागै माने नोंथाङा फोरमायना होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंथां। ओ उम बे औ नोंथां बिदिबा दोनथलायनोसै।
औ दे नोंथां।